औ ब्रादार खोनादों ना?
खोनाबायना?
औ खोनादों खोनादों
ए आंनिया हेलौ औ औ खोनाबाय दे खोनादों खोनागासिनो ओमफ्राय गोबावनि उनाव हरफिनबाय फनखौ।
औ औ दिनै एसे हरनाय जाबाय, औ औ दा दा आङो। एसे गगा मोननानैेहाया बांद्राय थिग नङा आरो आं ायनो न मोसे बोर ब खोनादोंमोन दां आं नोंथाङा?
औ एसे बिदिनो बाराद्राय माबा नोंनि रायलायनाय बायदि राव बायदि खोनायाखै आरो।
औ औ। एसे औ औ औ नोंथांा दा बोरै माबोरै? दङ
बिदिनो गावनि माबाखौ जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बिदिनो नाजाथाबगासिनो। मोनसे लामासिम मोनहैनो। नि थाखाय खस्थ'नाा जेरै बिदिनो सोलिखानांगौ जायो। बेबाय
औ आंनियाबो दाबि
ए नोंथाङा माबोरैथो सोलिनानै दं दासान्दि?
अ आङो दा बिदिनो सोलिनानै दंगासिनो दा इसोरनि उननायाव एसे मोजाङैनो दङ आरो।
औ।
औ। न'खराव, आङो? दा जेबो जब मावथ'नाय जायाखै नोंथां, दा जेबो जबफोर मावथ'नाय जायाखै। दाबो न फगासिनो औ द फरायगासिनो फरायनाया ओरैनो कचं जों लानानै दंबाय थायो। गायथ'यैनो दं आरो।
अ दे दे जागोन दे दे नाजाथाबनाय थायोबा सानसे जाफुंसारो ना? बिदिनो उम गैया आंबो नाजागासिनो बिब्दिनो। जेबो खामानि फोर बिदि ओरैनो फिसा फिसौ मावनानै थाथ'यो। नाथायहाय आ। बिदि जब मोनथारनाय जायाखै।
औ औ आंबो फिसा फिसौ मोननाया मोनोमोन खिन्थु आं दा फिसा फिसौखौ लाथ'नाय जायाखै आरो आं एसे तारमानेस स्टाडियाव एसे मोजां थानानै एसे मोजांखौ खौनो लानो लुबैदों आरो दा
अ दे दे दे नामो जाहैगोन आङो बिदिनो मोननैजों लोगोसे से मिलायनानै सोलिनांगौ जायो नालाय
औ सोलिनांगौ जायो नालाय उफाय गैया औ
उम उम नङाबा आ ओरैजाय सोलिनो हाया हाया मोनलाय लाङो। बेखायनो मोनसेखौल' नायालासिनो दा नोंजोंबो बिदिनो गोबाव जाबायमोन रायलायनो मोनिया। गोजोननाय मोनदों हरनानै।
खोथाफोरखौ एसे सेयार खालामबा मोजां मोनलायो ना‌ नों थां
मो-मोनो मोनो मोनो। दालाय न'खरफोर न'खर फोरालाय बोरैथो दङ दालाय नोंसालाय?
दा न'खरफोराव मामिया जोंना बिमाया आइआ लोमजानानै दंगासिनोमोन आरो दा एसे। बाय दा आगोलनिफ्राय एसे मोजाङाव फैबाय आरो मोजाङाव दा।
अ ओरैनो दा अ होमबाथ'
एसे औ औ औ दा एसे मोजाङाव फैबाय आवगोल एसे एसे सिरियासआवनो थांबायमोन आरो औ दा बोसोरसेयानो जाबाय नै दासिमबो मिडिसिन लागासिनो आरो दाबो।
अ मोजां डक्टरनाव नाय-नायगासिनो दा नोंथां?
औ मोजां डक्टराव नायजागासिनो औ।
ओम ओ दे बिदिनो माथ थो होनबावनो बैस सो जालांनायजों लोगोसे बिदि बिदिनो जोंनि देहायाबो बेसे सोलिबाय थानो जायो नालाय। बेखायनो जानाया मानसिनि देहासो। माबा नङा माबा मोनसे बिदिनो ओ माबालांबाय थायो। सोमजिलांबाय थायो जोंबा मा जाहैगोन?
औ इसोरनि माया गेलेनाय।
औ औ नंगौ नंगौ नों थां बिनो देलाय
औ दा नोंथांनि न'खरावलाय साबेसे दङ'
ओ जोंहा बिदिनो ओ बिफा दं। आरो बिमाबो दङ' इसोरनि अननायावहाय दा जेबो ओ उसुबिदा देहानि जेबो जाथ'वाखै। ओ जेरै मोजां दं बिदिनो दंथ'यो आरो ओरैनो दा जोंहा साब्रै जायो आरो साब्रैयावहाय ओ जोंङो बिनानाव औ न'खराव बिनानाव सासे आरो ओ आं सासे। जोंनि फिसा न'खर आरो बेजोंनो जों ओ सोलिलाङो आरो बि
औ औ औ अनलायनानै अनलायनाय नांगौ फिसा न'खरावबाबो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नों थां जों सोलियो जाहैबाय बिदिनो मोजां मोनो। उम बै संगारबोनाय समफोरखौ बिदिनो रोमो रोमो गोसोखांबोयो आं जों ज' जेब्ला लोगो मोनलायदोंमोन। बै समखौ आ बेनिफ्राय नोंथाङा आ माबाया बिदिबा थानायफोरालाय माबायदि आ सोलिनानै दङ' दा थानायफोरा थांलाय फैलाय न'खरनिफ्राय हान्थियो नामा?
दा न'खरनि न'निफ्राय हान्थिनाय जाया ओ न'आव थानाय जाया। टाउनाव थाफैनाय जायो आरो आ नोंथां औ। न'आ न'आबो बांद्राय गोजान नङा एसे खाथियानो जायो।
अ हान्था मेलाफोरा थिग दा नोंथांमोननिथिं
औ औ दा लामाफ्रा मोजाङानो जाजोब्बाय नोंथां औ लामाफ मोजाङानो जाजोब्बाय आवगोलथ' बिराद गाज्रि मोननाय जोंनिसिम थांनो थाखायनो एक घन्टा औ एक घन्टा गाहाम टाइम लायोमोन नै दा एसे लामाफ्र मोजांाजो जोबाय नालाय केनेडा फफटि मिनिट्सफोरावनो सहैयो आरो औ नोंथांमोननिथिंजाय लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय नामा
जोंनिथिं बिदिनो गामि ओनसोल नालाय जोंनिथिंजाय बांद ओै एथ'बा आं जेोबायदि जौगानांगौ बिदि जाथ'वाखै एसे एनै बिदिनो गेजेर गेजेर खस्थ' मोनो आरो हान्थिनायफोराव अ अब्लाबो माथो खालामनो जे थासारिजों दङ बेजों जोङो ोलिौ सोलिलांनो जाहैबाय नथां बेहाय आरो ए
जालांगोन दे उनाव लासै लासैनो
औ जाग बेखौनो बिदिनो जोंबो नेबाय थानाय जायो ओ जेनेबा ओ जोंहा ओ बेखौ सालायगिरिफोरा जेरै सालायलाङो बिसनि सायाव साहैबाय जों जास्ट बिनोल हायो जाहैबाय बे आरो आ ओमफ्रायहायलायथो ओ बेनि उनावहाय बोथोराथ नै बिदिनो बारलांबाय नङा होमबा दाथ बैसागो ओ बोथोर गायनाय फुनायनि सम फैबाय नोंथांमोनालाय गायनाय फुनाया माबायदि
ए जोंनिया नआवनो गायनाय जायो नोंथाङा जोंनिया ज जोंनिया नआवनो गायनाय फुनाय जायो आरो नोंथां जोंना बांद्राय बुरजा नं नालाय हायाबो बिदिनो सय सात बिगालसो जागोन ओरैनो जानो आन्था नखरैनो गायनाय जायो नखरै माने नआवथ बांद्राय माबाला खामला होजोबनाय जायो आरो
औ औ ओमफ्राय ओ गोदोनि आरोंदामिन बाहाय बावो नामा नोंथांना ओरैनो ओ गो-गोदान
दानि जुगाव बांद्राय मोसौजों हालववनाय नुला ना नोंथां
औ औ नो
औ औ दा नआवनो ट्रेक्टर फिसा दं हिसाबै पावार टिलार दं हिसाबै बेजोंनो हालेवनानै माबा नाय जायो आरो आंबो थांफायो एखबा एनबा औ औ आंबो थांफायो एखनबा एखनबा फिफाजों ओरैनो थास्लाय फथाय न'आव होननानै दसे दसे मावनानै हैसै हैफायो आरो बिदि हेफाजाब खालामलायनो मोनबा मोज मोजां मोननाया एसे पेरेन्टस फोरखौबो हेल्प
औ मोन मोनो मोनो मोनो औ नंगौ थारमाने जे जेखि जाया थासारियाव जोङो न नखरजों गसंथानो गसंथानानै थानायानो जोंनि ओ हाबा फारि जानांगौ माबा जानांगौ जाहैबाय जोंनि ओ मोनसे बिबान बे बिबानखौ जों नागारनो हाया गाबोन बिमा बि बिफानिफ्राय सोलायनानै आरो नोंनाव फैलायनोसैलाय। बे आरो ना नोंथां ओमफ्राय अखा ओरैनो बोथोर। बोथोरफोरा मा दासान्दि।
दा दा बोथोरफोरा नोंथाङा जोंनिथिंजाय अखाबो हायो। सानदुंबो दुङो बेबायदि एसे। से माबा टाइप जानानै नुगासिनो आरो दुङा सुवा ओंखायनो बोथोरा सोलायबाय दा ओंखायनो गगा मोननाय जादों आरो आं दा एसे औ।
बोथोर नालाय। नों गगा मोननायखौ एसे सानदों आंङो दे।
गायो।
गायो नों थां गायनाया नाथाय थाय दानि नैबे समावहाय जोंनिया गायनाय फुनाय समाबो एसे एदभान्स जानाय बायदि जाबायना नों थां बयबो ओ बिदिनो समजों लोगोसे खारफानो गोनां जायो। ओ बेवहाय दा नायनो थांङोबा दा बो थोरा बिराद जोंनिथिं ओरैबायदि जायो जे ओ गायनाय समावहाय जोङो बिदिनो अखा मोना आरो। सान्दुं गोसा थिं थिं सान्दुंनि गेजेराव गाय नांगौ जायो नालाय बेयो जोंनि‌ थासारिनि थाखाय जोबोद ओ माबा जाबाय आरो मा होनो खस्थ जायो
औ खस्थ जायो औ दै सारनानैबो गायनांगौ जाहैदों उफाय गैया एखमबा खरान समाव ना नोंथां? औ
जायो मालाबा बिदिनो जायखिजाया बेबस्था खालामनां एसे बेबस्था खालामनांगौ जाना होननानै फैयो आरो। ओ खस्थनि गेजेरजोंबाबो मावनानै मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। नाथाय आबादफोरा जे बारा मोजां जानो नागिरा।
औ औ बेयाव जोंनिथिंबो नैबे मेसें माबानियाव बांद्राय मोजां जाजोबाखै आरो दा
अ हम हम माइआलाय माइआलाय बिगाफोराव माबायदिसो जायोबायदि?
माइया बिगायाव बां द्राय आं बांद्राय माबानाय जाया मा होनोमोनलाय बांद्राय खेयार खालामनाय जाया बिफासो थाङो नालाय बांसिन जोंनिया औ औ ओहो बेलेग आबाद मावा खालि माइल' गायो ओरैनो स'य सात बि गाल'खा नालाय बेयावनो ओरैनो जोंनि साब्रै जोंनाबो साब्रै दं आरो न'खराव फंबाय दं आंनिया ओमफ्राय बिमा बिफा जों साब्रैल'खा नालाय ओरैनो औ
थाहैनानै गावनि आथिङाव गसंनो नाजाथाबगासि
औ औ औ उफाय गैया नोङो बे औ बिमा बिफानिखौलाय बेसेबां जाबाय था थाबावनो साननानै' एगदम फैनाय जादों आरो दा ओरैनो दा ओरैनो आं माबानायजों फरायनायजों लोगोसे गथ'फोरखौ ओरैनो टिउसन लायो आरो दसे दसे आखाइ खरस बिमा बिफानिफ्राय बेसि मोननो बिनो होननानै दा एसे बिदि खालामो आरो औ
अ बिदिबाथ' बिराद मोजां हाबाफारिबो मावगासिनो नोंथां बिदिबा नोङो ओरैजाय फरायसाफोरनोबो नलेज होबाय नंगौ नंगौ नंगौ नोंनि सोलिनाय थासारिया बेनो
से प्रेक्टिसाव थाबसिननाय जायो नालाय ओंखायनो औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोबाव जाबाय ओ जोङो बिदिबा उनावहायन फिन रायलायलाय सै नामा नोंथांनो दे गोजोननाय थाबाय हरनायनि औ दे